नोंथां
अ हेलौ नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनानै बावहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथां।
औ। उम नोंथांजों आं दा उम आबाद मावनायनि बागै बा आबाद मांवनायनि सोमोन्दै ओ नोंथांजों सावरायनो सानदों ओ नोंथांमोननि ओनसोल बा जायगायाव उम माबायदि आरो मा मानि आबाद मावो ओ नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुुबैदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना सम दंब्ला
औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे। ओ जोंनि ओनसोल ओनसोलाव ओ आबाद होनोबा ओ मोननै रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। जेरै ओ मेसें आरो दैज्लां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ ओ। जेरै ओ माइ गायो बा ओ गुबुन-गुबुन रोखोमनि ओ मैगं-थाइगं गायो जेरै ओ जेरै ओ थायसुम, जिंखा
औ नंगौ नोंथां।
बाह खांख्रिखला, लेस्रा, भिन्दि बायदिसिना ओ बिदि मैगं-थाइगंखौ ओ आबाद मावनाय जायो। आरो लोगोसेनो ओ मेसेङाव जोङो ओह बायदिसिना मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै ओ लाइ, लाफा, मुला बिदिनो ओ
औ नंगौ
आरो बायदिसिना आलु ओ बिदिखौ आबाद खामनाय बा आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। ओ नोंथांमोननियाबो बिदिनो माबादि आबाद समाव मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनियाथ दा दैलां बोथोर दैलां बोथोरावथ जों ओ स्पेसियेलि माइ आबादखौ मावखायो दा दैलां बोथोर नालाय बांसिनानो बयबो ओ गावबा गाव नखराव माइ आबादखौ मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव बांसिन आरो जेनेबा ओ गुबुन आबादफोरखौ उम खायसे खायसे मानसिया मावाबो जानो हायो नाथाय ओ माइ आबाद खौ बयबो एबा बयनिबो नखराव मावनाय जायो। खोनादोंना नोंथां? औ
औ नंगौ खोनादों
औ ओ माइ आबादखौ बयनिबो नखराव एबा जोंनि ओनसोलाव बयनिबो नखरावनो मावनाय जायो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ उम बोथोरनि बोथोरनि आबादफोरखौ खायसे खायसेया मावा खायसे खायसेया मावो। खिन्थु माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो दा माइनि अनगायैबो ओ खायसे खायसेया बोरि जायगा बा हा बोरि हाफोर थानायफोरा ओ जिंखा नि अनगायै थल ओ थाइसुम, मैथा बायदिसिना आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो आरो मेसें बोथोराव मेसें बोथोरावबो खायसे खायसे मावो मेसें बोथोराव आरो ओ बेसर आबादबो मावनाय जायो। लोगोसे आलु, लाइ, लाफा बेफोरखौबो मावनाय जायो आरो खायसे खायसेया नआव जानो आन्थाल एबा ननि नआव जानो थाखायल मावनाय मावो आबादखौ खायसे आरो ओ हाथाइ बाजाराव फानहैनो गोबां ओ जिखिनि हा दङ पास भिगा दस बिघा बेफोरबायदिखौ खायसे खायसे मानसि बा नखरफोरा मानसि बा नखरफोरा मावो ज-जाखिनि हा दङ बेफोरखौ आबादजों बुंफबनानै दोननाय जायो। ओ बिदिनो हाथाय बाजाराव फाननानै दाथ मैगं थाइगंनि दामाबो जोबोरैनो दाम गोसा।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। उम।
औ नोंथां, मा जाखो नोंथां?
औ नों ओ आरो आबाद ओ नोंसोरनि ओनसोल एबा जायगायाव आबाद आबादखौ मुलि बायदिसिना मुलिफोरजों थिखांनाय जायोना ना ओरैनो खायसे खायसेथ गोदो गोदोनि गोदो गोदायनिफोरा थ ओ बिदिनो गोबोरखिनि हासार बिदिजोंनो आबादखौ मावोमोन दानि दिनावथ गोबां बायदि सिना ओ गोदानै गोदान ओंखारनाय मुलि बेफोरखौ बाहायनाय जायो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि आबादखौ मावनाय जायो? ओ जेनेबा मुलि ना बिदिनो हासार माबायदि हासार ना ओरैनो बेफोरखौ बाहायालासिनो आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हालाय।
औ नंगौ नोंथां ओ दा बायदिनि आबाद होनोब्ला नोंथां ओ जोङो माइ जा बा गुबुन गुबुन ओ मैगं थाइगंआनो जा बेफोराव गासैयावबो जोङो फ्रायानो मुलिखौ बाहायनो गोनां जायो। मानो होन ब्ला नोंथां ओ गोदोनि बायदि ओ जोंनि आबादफोरा दानिया ओ बिदि ओ मुलि होआब्ला बा हासार होआब्ला जोंनिया ओ बांद्राय जानो थाङा आरो नोंथां ओ ओरैनो न जानोब्लाथाय ओ इसे एनलाखौ जोङो गोबोर हासारफोरदोंनो ओ जोङो ओ गायनो हायो फोनो हायो खिन्थु जों जुदि बिदि। बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जु दि जोङो आबादखौ माव-मावो अब्ला जोंनो जोङो बिदि ओ मुलि बा हासारखौ ओ होनाया गोनांथार आरो नोंथां। नङाब्ला आबादाबो दानिया ओरैबायदि। बिदि जालांबाय। ओ जे हासार नङाबा जोंनिया जाया रखम जालांबाय बा मुलि होआबा जोंना बायदिसिना एम्फौफ्रा। ओ आबादखौ गाज्रि खालामो बिनि थाखायनो नोंथां दानिया जोङो। मुलिफोरखौ होथारनांगौ जायो आरो। ओ नोंसोरनिथिं ओ नोंथांमोनथिं बिदि मुलिखौ बाहायोना बाहाया नोंथां?
औ नंगौ नोंथां दानियाथ दैज्लांनिफ्राय मेसें मेसेंनिफ्राय दैज्लां जाखिनि आबाद मावो गासैबो मुलिजोंनो मावनाय जायो। दा जेरै जों दा- दैज्लां बोथोराव माइ गायो। माइ गायनायावबो नोङो जोङो जोंनि गोबां मानसि- फोरानो गोबां मानसिफोरानो जेनेबा आबादखौ मोजां जानायखौलसो नायो नालाय जेनेबा मोजां जायोथ जायो ओमफ्राय ओ बिनि उनाव मा खहा जायो बेखौथ रावबो बिजिरनानै नाया। दा माइ गायदों ओ-हायाव जों हालेवनायावनो जोंनि मा गोबां मानसिफोरानो हासार होखायो नंगौना नोंथां? जोंनि जायगाबा ओनसोलाव आरो - औ ओ बिदिनो दुब्लियाव हालेवनो हालेव- बा फिनसिबा फिननि हालेवखांबाय बिनिफ्राय हासारखौ होखाबाय सारनानै होखाबाय बिनि उनाव आरो बिदिनो ट्रेक्टरजों हालेबावनानै मिक्स जा जानो जायो हासार साराखानानै मिक्स जानाय बायदि- मिक्सजानाय बायदि - बिनो- होखायो हायावनो आरो आरो बिदिनो माइखौ गायखांनाय- उनावबो जोंनि मानसिफोरा गोबाङानो आबाद मावग्राफोरा माइ गायखांनायनि उनाव माइ गायखांनायनि उ- उनावबो माइआ मोजां जाथों होननानै मुलि बायदिसिना हासार सारनाय जायो आरो फिथाइ थानो समावबो हासार होयो मुलि होयो जोंनि गोबां मानसिफोरानो बिदि- हासार मुलि बायदिसिना मुलिफोरखौ होनानै आबादखौ थिखाङो आरो रावबो थारमाने मुलि होआलासिनो आबादखौनो मावला आरो दानिया मुलि हासार - गैयाबा आबादाबो दानि दिनाव मोजां जानायखौ नुनो मोनला आरो। जानो हागौ हाफोराबो- हाफोराबो जिब गैला ना मा बिदिखौनो बुंनांसिगोन गोदोनि दिनावथ‌ ओ गोदोनि मानसिफोर एबा आबौ आबैमोना गोबोर हासारजोंनो आबादखौ मावोमोन दानि दिनावथ‌' बिदिया बिब्दि जाला नोंगौना नों? थां नोंसिनिखौबो ओ माइ आबाद मावनायाव बायदिसिना मुलि हासारफोर होयो नामा नोंथाङा फोरमायलाय?
औ नंगौ नोंथां ओहो माइ आबाद मावओ जों थेबो बिदिनो नोंथांमोननि बायदिनो जों थेबो बिदिनो हासारखौ खेबनै खेबथाम गामालागै सारो आरो हासारजों लोगोसे आरो बै एम्फौ एनलानि थाखायबो सारबावो। बा बे हाग्रा बंग्रानि थाखायबो सारबावो नङा होमबा हाग्रा बंग्रा बांद्राय जाब ह हाग्रा बंग्राखौ सुथारनो थाखायबो आरो सारबावो। ओ बिदिनो हासार खौबो आरो बिदिनो खेबनै खेबथाम गामसारो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदि हासार होनाय मुवा बेसादफोरखौ फोरा जायोब्ला गोबां मानसिफोरानो ओ बेमार आजार जायो होनना खोनायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मानसिफोरा ओ आबादखौ मोजां जाथों होनानै होनाय जायो आरो
ओ नंगौ नोंथां नंगौ। बिब्दिनो बायदि बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबाय जोंनि रायलायनाय समाबो जाबाय नोंथां। बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै ओ आबादनि सोमोन्दै आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जाबाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला। लाखिथ'नोसै औ गोजोन्थों नोंथां। औ दे नोंथां।